औ खोनादोंना नोंथां अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
आंथ' ओरैनो नै जिरला बायनानैसो दं गासिनो।
अ ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथाङा। थां
औ जाखांबाय नोंथां बिदिनो बारा इसेबां नङा आलु फान्थाव ना गोरानसोमन आरो ना नोंथां
अ गोथाव साबानो माथो
औ बेदरफोर गैथ'ला नों सान दिनै।
अ आं नै दा मोनानिबो जाब गथ'वाखै दह बेलासियाव जोंना मैथाजों नाजोंमोन नोंथां
अ
नोंथांमोनहा गायनाय फुनाया हाखांजोबबाय नामा नोंथां।
गायनाय फुनायफोरा दायो सोलिगासिनो दं नोंथां।
अ हाथ'वाखै आरो ना होमबा।
ओहो‌ हाथ'आखै‌ आरो
नोंथाङा दायो फ्रियाव दंना।
औ नोंथां
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ अ नोंथांनि सायाव आङो मोनसे बाथ्रानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा फ्रिबा बुंनोसै आङो।
औ बुंनो हागोन नोंथां।
आबहावानि सायावहाय नोंथाङा फंनैसो बुंदो हायोबा माबाफोर
आफाउआनि आफावआनिसायाव
औ औ
आबहावाखौथ' जों बुंनो थाङोब्ला गोबां मोनथिनो मोनो आरोना आथिखालनि जुगाव नोंथां।
औ औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
आबहावा आबहावायाथ' जेरै जों हमनानै नायोब्ला बार दै हा बेफोरजोंनो गासैखौबो लाफानानै जों आबहावा होननानै मिथिनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
औ आबहवा होनोब्ला जोङो बुहुमाव थानाय जिब जुनार बिफां लाइफां बेफोरखौनो मोनथियो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
आबहावाया जाहैबाय मोनसे
औ औ
आफा आफा होनोब्लाथ' जों बेफोरखौनो मिथियो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां आरो नोंथां आबहावाखौ जेनेबा आबहावा गेब्रेंनायखौ होबथानो थाखाय जों मा मा खालामनांगौ बिनि सायावबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां।
औ आबहावआ गेब्रें आबहावआगेब्रेंनाय नि ज जाहोनफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो हायो बिफां लाइफां दानफायनाय बेफोरखौहायो खमायनांगोन आर ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जे जोङो बांद्राय बिबांफोराव बांद्राय जोङो हायो बिदिनो गेस नाङै फाङै गेसफोर बाहायोब्ला जोङो जोंनि आबहावाफोरा गेब्रें जायो आर ना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
जे जोंनि बे आथिखालनि जुगावथ' गोबां बिदिनो गारि मथरफोरबो दिहुनन्नाय जाबाय जेरै कारखानाफोरबो दंसै आरोना नोंथां आथिखाल आथिखालनि जुगाव जे बे थिखालनि जुगै बफोर बैफोरजों गबोनाय उखुन्दैफोरा
औ नंगौ ना
गोबां हायो बिदिनो आबहावाफोरखौहायो गेब्रें खालामो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ जे आबहावा गेब्रेना बिदिनो गारि मथरफोरनि बांबोनाय आरो सुबुं माहारिफोरजों सुबुं माहारिफोराबो बांबोनायनि जाहोनाव आ बिदिनो आ आफोरा गेबें आ नांथाब
औ नगौ
नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै ससे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
ह मससखोनथ मोन जाबाय
हागोन नोंथां खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
अ बिदिब्ला आं बुंलांनोसै नोंथां हेल नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ अ अ आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा जोंनि सोरगिदिं थानाय दय नं बायदि बुंनाय बदिनो जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां जिब जुनार मानसि दोमसि न' बां माने जों जोंनि उदां मेगनजों एबा लांदां मे गनजों जेखौ माने बुहुमनि थासारिखौ नुनायखौनो मा बुङो आबहावा बुङो जोंहा माने आबहावाखौ संरैखाथि होनाया माने जों साफ्रोमबो मानसिनि बिबान नोगोना नोंङा नों जेरै जेरै बिदिन्थि बाय दियै बुङोब्ला जों मा होनो बिफां लाइफाङा हगारनाय अक्सिजेन गेसखौ मा मानसि हारिया हां महरै लायो मानसि एबा जिब जुनारा आरो जों माने जिब जुनारा हगारनाय आरो जों हगारनाय मा खारब डाइ अक्साइड गेसखौहाय बिफां लाइफाङा हां महरै बोनानै लानानै थांना थायो बिनि थाखायनो माने जों आबहावाखौ माने संरैखाथि होनाया गोनांथार आरो बांसिन आथिखाल मुगायाव जों माने गोदोनिफ्राय माने आथिखाल मुगायाव जों आबा। वानि गेब्रेंनायखौ गोबां नुनो मोनबाय जेरै-बुंनो थाङोब्ला नोंथां मा होनो जोंहा आथिखाल जौगालु मुगायाव मा गोबां गिदिर-गिदिर दारिमिनफ्रा मा बांनो हमबाय आरो बैफोर दारिमिनफोरनिफ्राय माखासे ओंखारनाय। उखुन्दै गारजानाय मुवा बायदिफोरखौहाय माने जोंहा जेरै बाहाय गारजानाय मुवाफोर, प्लास्टिक बायदि मैगंफोरनि दाखोर-दालाफोरखौ जोंहा मा होनो सावालासिनो जानला-मोनला जायगायाव गारना दोनोब्ला जोंहा मा। जायो जेब्ला मा होनो बैफोरो सेवो आरो बैफोरनिफ्राय ओंखारनाय गेसफोरा मा मानसि मोनामोब्ला आरो बै गेसावनो गेसखौनो मानसिफ्रा मा हां महरै लायोबा जोंना माने बेमार सोमजियो आरो नंगोना नङा नोंथां? जेरै-बेमार। बेमार होननानै बुङोब्ला आबहावा गेब्रेंनायनि सायाव जानाय बेमार होनोब्ला जेरै जोंहा गुजुनायफोराबो जायो आरो बिगुरनि बेराम, सिथर आरो खिनाय हासुनाय बायदि बेमार। फोरा जायो आरो जेरै-जनदिसफ्राबो जायो बैफोरनि दारैनो जोंहा बिनिखायनो मा होनो आबहावाखौ होबथानोब्ला जोंहा मा खालामनांगौनो बिफां-लाइफां गायनायानो माने गोनांसिन-गोनांसिनथार आरो मानो होनोब्ला। जोंहा बिफां-लाइफां। गायनाया जोंहा मा होनो? बिफां-लाइफां गायनाय सानावल' गायबा जाया माने। जोङो हायोब्ला जों साफ्रोम मानसि। जानो मानो मास मोनसेयावनो फांसे गायनो गोनां जायो अब्लासो जोंहा मा जोंनि बे। कार्बन-डाइ-अक्साइड गेस। मा होनो बारा उरायना थानायखौ माने? बैफोर बिफां-लाइफाङा मा आजावनानै लागोन आरो गोरलैयैहाय।
औ नोंथां औ।
औ जायनि जाहोनावहाय माने बिदिनो मा होनो आथिखाल मुगायावथ' नुबोनो हमखाबाय नोंथां। माखासे माहोनो गिदिर-गिदिर। दारिमिनफोरखौ फसंनो थाखाय माखासे। बिफां-लाइफांजों बुंफबनानै थानाय माने गुवार ओनसोलफोरखौहाय दानसस्रांनानै बैफोराव गोबां गिदिर-गिदिर माने गोबां रोखोम रोखोमनि दारिमिनखौहाय मा। आरो। जायनि जाहोनावहाय बैसोरनिफ्राय माखासे। जों मा गिदिर बेमार जों आरो जों बुंनो थाङो। बा गामि। ओमफ्राय टाउन ओनसोलावहाय माने जों आबहावानि गेब्रेंनायखौ जों मा बांसिन नुनो मोनबाय मानो होनोब्ला जोंहा गामि एरियायावहाय। बिफां लाइफांजों बुंफबना थायो बांसिनानो आरो बांसिनानो रासायनारि मुवा बाहायनायखौ जों नुनो मोना गामि ओनसोलाव नाथाय टाउन ओनसोलाव मा न'फोराबो खाथि-खाथि जानायनि जाहोनाव आरो बैफोराव मा होनो सुबुं अनजिमाया बाङो आरो। बिफां लाइफांआबो खम जायो जायनि जाहोनावहाय बैफोराव माखासे मा माखासे थाम्फैफोर सोमजियो आरो बैफोर थाम्फैफोरा मा मानसिनि मोदोमाव अरोब्ला जोंहा गोबां गिदिर-गिदिर बेमार सोमजियो आरो। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां औ।
गोदोनि मुगानिफ्राय आरो आथिखाल मुगायाव जोंहा मा बेमार जानायखौ बांसिन नुनो मोनबाय नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
गिदिर-गिदिर बेमार जानो हमामोन नाथाय आथिखालाव मुगायाव मा जोंहा गोबां गिदिर-गिदिर बेमार। जानो हानायखौ जों नुनो मोनबाय बैफोरनि जाहोनानो जाबाय जोंहा मा आबहावानि थाखाय आरो। जों आथिखाल मुगायाव। नुनो मोनबाय आबाद मावनायनिफ्राय लानानै जोंहा मा आबाद मावनायावबो आथिखाल मुगायाव माखासे मा होनो रासायनारि हासा। सार एम्फौ फोथैग्रा मुलि बायदि बाहायनायनि जाहोनाव मा हाफोरा गेब्रेङो आरो बार बारमन्दलफ्राबो गेब्रेंनो हमसै आरो बैफोरो बारजों गोरोबनानै थायोब्ला जों मा होनो सुबुं माहारि एबा जिब जुनारा बैफोरखौनो मा हां महरै लायोब्ला जोंहा उदै सिङाव माखासे बेमार जायो जेरै बिखा सानायफोर माखासे उदै सानाय बैफोर बेरामफ्रा जानो हमसै आरो। नोंथाङाबो माबाफोर फंनैसो बुंनो हाबाव नंगौ नामा आबहावानि
औ हागोन नोंथां जे नोंथां बुंलांनायबायदिनो बिदिनो आथिखाल जुगावथ' जों गोबां बिदिनो बेराम जानाय नुनो मोनसै आरो ना नोंथां
औ औ
जे गोदो गोदायनिफ्राय नायोब्लाथ' जों हायो आ जोंहा गोदो गोदायहाय बिदिनो बांद्रायबो बिदिनो पलिसन गैया होननानै नाथाय आथिखालनि जुगाव जोंहा नायनो थाङोब्ला बे आख' गेब्रेंनाय जे जों गोबां नुनो मोनसै आरोना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
आखिलनि जुगावथ बिदिनो जे सुबुं माहारि फोराबो बांनायनि जााहोनाव थाग्रा थिलिफोर नांगौ जायो आरो ना नोंथां बिदिनो ओम दंफां लाइफांफोरखौ दानफैलाबायनानैनो बिदि बिदिनो आरो न'फोर बानायला बायना बेफोरजोंबो गोबां जोंनि आबहावाफोरावहाय गोहोम गोग्लैदों आरो ना नोंथां
औ नोंगै
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ जे जोंथ' नुबाय दे दा आथिखालनि जुगावथ' जों ए जोंनि गामि ओनसोलफोराव बेफोरावल' फांफा फांनै दंफांफोर नुनो मोनसै आरो आथिखालनि जुगावथ' जोङो नायनो थाङोब्ला जों हायो बिदिनो सिटि एरियाफोराव नायोबा ब्ला जोंङोहायो बिफांफोरखौनो फांसेबा फानैल' एबा नुनो मोनो बेफोरनि जाउनावाय गोबां बिदिनो आबहावा गेब्रेंनाय जायो आरोना नोंथां जे दहाय नोंथां बुंलांनाय बायदिनो बिदिनो आथिखालनि जुगावथ' गोबां बिदिनो प्लासटिक बिदिनो माबाफोर बिदिनो ओंखारबाय आरोना बेफोरखौ सावनाय सावोब्ला जोंनि बिदिनो आबहावाफोराबो गब्रें जायो आरो ना नोंथां
औ
खोनादों नोंथाङा
औ खोनादों
जोंहा समाबोथ' जानानै फैबाय दायो नोंथांजों रालारायनानै आं जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय दा नोंथांङा बोरै मोनखो?
बिदिब्ला ।
ओ औ दे।